हेलौ
अ आसोल
मा खालामदों?
आं नै ओरैनो दङ दा सान्दुं दं नालाय ओंखायनो' एसे सायायाव जिरायदों आं ब्र'आलाय मा खालामदों ओंखामा ओ ओंखामा जाखांबायमोन आं दानिसो जादों आरो
मा ओंखि जाखो?
ओंख्रिया माबासोमोन ओ नारजिजों अमा बेदर ओमफ्रायायो आलु लाब्रा। ओ ब्र मोनालाय जा मोन
जाखांबायमोन जोंहाबो जानाया जोंना ओंख्रिया माबा दालि ओमफ्रायो माबा बाथोनाहाय मैथाजोंहाय सयाबिन बाथोन माने फाजा आरो बेयो दालाय माथो खालामदों?
जेबो खामानि मावथ'वाखै ब्र आलायदा सान्दि मा खालामगासिनो?
आंबो बिदिनो दं दासानदै माने एसे माइ गायनाय बोथोर नालाय एसे बिदियावनो आं थाबनानै दं आरो
अ दाथ' आनजादबोजोबथबाय दा आं न'आवनो दंथ'यो जेरावबो थांनाय जायाखै उ दा माइ गायनाय बोथोरखाय ओरैनो न'आवल' दं आरो जेरावबो जेबो खालामथ'वाखै ओरैनो माइ माइआवल' गोसो सु थदोंं
अ अ जोंनाबो बिदिनो माइ गायनायावल' गोसोगायसिनो उ ओमफायो ना
ओं जोब्बायमोन दा इगजामफोर जोबनायखाय ओरैनो बन्द' होन दा ओरैनो दोंथयो आरो
अ अ अ बे जोंनाबो जोंनाबो बिदिनो जोंनाबो एगजामा जोबनानै दंफैयो दा साननैसो माने बेलेग कलेजाव एडमिसन लानो नागिर दों एबार मेरिट लिस्ट नेगासिनो माब्ला फैयो बेखौहाय नेगासिनो माने
अ
ओम मोनगोना मोना कलेसआव बेफोर आरो माने उम मा नोंसिनिखै एसे ओ खाथियाव माने गोजानावहाय आं माने गोजानावहाय थाना फरायनो सानदोंमोन ओमफायो दा मा जायो। गोजानाव मोनाबाथ' खाथियावनो थां नांगोन ना। खाथियावनो थानांसिगोन। गोजानाव माने आंना लुुबैनाया गोजानावमोन आरो गोजानाव थानानै एसे बाहेरनिबो बा हावाफोरजों मिलायनानै माने
औ गावनि एसे स्किलफोरखौ आंनाबो खाथि नो जाबाय आंना गोजानाव जायासै गोजानाव थांनो एसे रां रुफानि एसे प्रब्लेम जाबायना। ओंखायथ' खाथियावनो लानाय जासि
ओ खाथियावनो लानाय जासिगोन आरो ना?
उम आंबो गोजानाव थांनो लुब मोन आरो लुगैनाया। दा रां रुफ फानि एसे प्रब्लेम जाबायना ओंखायथ' खाथियावनो लानांगौ जाबाय। ओमफायो दा गरम बोथोरावथ' जेबो खालामथ'ङाखै ओरैनो माइआवल' एसे गोसो होथोदों खोनादों उम फाय जेरावबो बेरायथ'आखै नामा? बिदिनो ओरैनो दसेफोर?
गैया गैया बेरायथ'आखै माने अ दहायो थांदोंमोन दसे लोगोफोरनाव बे गामि खाथियावनो। ओमफ्रायो दसे थांनानै फैबाय माने न'आव माथो खालामना थाबाय थानो। ओरैनो सो जिरायना थाबाय थानाय जा एगजामबो जोब्बाय एडमिसननि माबा नेना दङ खामानिबो खामानिफोराबो एसे माने फुङाव मावो ओमफाय मोनाब्लि समावहाय दसे मावो आरो माने। ओमफाय दाथ' ओरैनोसो दङ इखायनो दिनैथ' आरो जेबो खामानि गैयामोन नालाय लोगोफोरनाव एसे बेरायहै दों माने लोगोफोर लिंहरनायखाय ओमफाय दा थांनानै फैबाय। आरो गाबोनफोर खामानि दङ गाबोनफोर खामानि माने बिदिनो दसे दसे गामियावबो बेरायो आरो।
बिदि बेरायनांगौसो। आंनाबो बिदिनो गामि -गामि बेरायगासिनो आरो ओरैजाय माबाफोर दा दाथ' गरम बोथोराव थाइजौआ जानाया एसे जायो नालाय। बिदिनो लोगो ज' ज' जाजाय जालायनो थांलायो आरो एसे। बेलासिफोराव ओमफ्राय दिनै दिनैबो दहाय दसे बेरायहैदोंमोन थाइजौ खाजि जाहैदोंमोन आरो।
गोबां थाइजौ दं नामा नोंसिनिखै?
थाइजौआ ओं। नखरफ्रोमबो दङआनो।
औ जेनबा मा मा मा फिथाइ दं जेनेबा नोंसिनिखै?
जेनबा थाइजौ दं, लेसु दं, लेरख' दं ओमफ्रायो बिदिनो बायदिसिना दंला बायो आरो गामियाव। ओजाय नायबानो नुयो जानो लुुबैजानो खानांगौ। मोनजायो आरो जोंनिथिं
अ माने गामि गामि गासिमनावबो न' न' दंजोबखायो आरो माने नोंसोर
ओ ओं।
जोंनाबो बिदिनो सोरनावबा दं सोरनावबा गैया बि जों गामियाव लेटु बेफोरदि गैया गैनाया खिन्थु थाइजौफोरादेन न' न' दङ। ओमफ्रायो बैग्रि फिथाइबो दं बैग्रियाथ' दा सिजोन गैला दा थाइजौ खान्थालनि सिजन जालायबाय नालाय। ना थाइजौफोरा सोरोनाबा सोरनाबा मोननानै मोनजाबायानो। जोंनाथ' माने बिराद लेट जायो थाइजौआ दाबो माने मादायानो रायाखै। गुबुनफोरना माने जोबखांबासो माने जोंनिखौ मोनजायो आरो खान्थालाबो बेबायदिनो लेट गुबुनफोरना जोब्बासो मोनजायो। थाबखौनो मोनजाया बिदि आरो जोंना
अ इदिनो गदाय गादायावल' मोनजाग्रा आरोना मालायनि जोबखांबाथाय मालायखौ लुबैहोग्रा बायदि
औ औ बिदिनो जोंहा बिराद गदाय माने। थाइजौ खान्थाल फिथाइफोरानो गदाय गोजा माने मालाय मालाय फोर दा जागासिनो जोंहा न'आव मोननाय मोनजाया। बेलेगफोरनिखौनो जाहोयो। जाहैनाया होमबाबबो जोंना नआव थायजौा माने बिराद गोथाव माने गोदै ओमफायो दा माने रायाखैनो मादायानो गोथांबो जाजाबावाखैसो। दा माला मो नो आरो मोनबाथथ माने गामिनियानो गोदै नालाय लांफैजोबो माने थोस्लाबानो माने थाइजौआ माला माला जोबो माला मोनबाथाय माने गोमोनखौनो नागिरना मोनलाय जायो माने लांफैनाया मानसिफोरा।
नैदि फासआव जायाबानो उनाव आनदायसिगोन आरो जाया
खोनादों ना थ जायाबानो उनाव आनदायो माने
उम ओमफाय ओरै जोंखैजायथ माखासे ना जोबगुलायबायानो। फिथा फिथाइफोरानो था नुनोनो नागिरला थाइजौआथ ओं माखासे नखरफोना इदिनो फांनै फांथामसो जोब्बायानो आरो। इदिनो गिबि गिबिथार जायो ओ गिबि गिबि रायो ओमफ्राय दाथ मोनबायानो मानसिफोरना। दा जागासिनो ओरैनो गोथांलाय गोमोनलाय।
उम लोगोफोरजों माने खाजि जागासिनो आरो इसे नाव जानाय बैसानाव जालाय बिदि आरो ना।
औ इदि उम ओ उम दाथ जेबो खामानि गैथवा नालाय ओंखायनोथ इदिनो जाथबाय आरो माइ गायनायाबो जाथखायाखै नालाय। ओंखायथ इदिनो लोगोफोरजों ज ज जाजाय जाबाय आरो।
औ। जोंहाबो बिदिनो दिनै बेनाव जालायबाय गाबोन बैनाव जाहैबाय बिदिसो माने जोंनाबो नै ओरै जालाय ओरै ज जालायसो जाथिंगासिनो जेबो खामानि खामानिया दंबाबो माने फुंफोराव मावो दाथ माइ गायनाय सिजोन फुंफोराव दानबाय बेलासि फोरावहाय इदिनो थाइम मोनबाथाय थांलायबाय ओरैजाय लेंहरबा ओरै थांलायबाय ओरै लेंहरबा ओरैजाय इसिरनाव थां जाहैलायबाय बेफोरबायदि आरो। बेफोरबायदि सोलिगासिनो दा आरो एडमिस सन जायोबा माने गोजानाव थांनाय जायोबाबोथ' बिदि गामि एरियायाव ज लोगोफोरजोंहाय इन्जय खालामनो मोननाय नोङाना। दानो खाम खाबाय आरो।
दा ओं ओं मोजां दानो इदिनो लोगोफोरजों ज' था खानांगौ आरो उनावबा मोनगोना मोना आसा खम जायो। गोद गोजानाव फरायबा इदिनो सम मोननायावनो लोगोफोरजों थाखानांगौ इन्जय खालामनांगौ आरो । उनाव। उनावबा मोनगोन ना मोना बिदि साननानै
ओ ओ मा जायो। बोथोरफोरालाय माबायदि नोंसि निखि दा?
बद। थोरफोरा बोरै दासान्दि औ खोनादों बोथोरा ओरैजाय। दासान्दि इदि गरमानो जा जादों आरो अखाफोराबो खम जादों हानाया ओ सान्दुङाल' थिं थिं दुंनाय जादों।
जोंनाबो बिदिनोसै सान्दुंआनो सान्दुं। अखाबो गैया दा। दा दिनै इसे दोमैलु जादों मा जायो दा मोनायाव अखा हागोना हाया। माइ गायनाय बोथोर ना अखा नांगौ बिराद।
औ।
दोद मानो नांगौ सोरबा सोरबा औ औ सोरबा सोरबा दाय माने।
ओम हेलौ हेलौ खोनादोंना आंनि आवासखौ नेट गैया खोमा दांलै आसोल मोनना